औ नोंथां हेल'
जिरायना दं न ओरैनो
अ जाखोमबाय
जाथ'वाखै सानजौफुनि फुंनिखौ जाखांबाय आरो दहायनो।
उम
ओंख्रिया नोंथां जोंना दिनैथां माबासोमोन मा होनना बुङो? खारौ खानलाय बिबार फाजा आरोनिफ्राय दालिजों आलु।
औ
जोंनाबो माबासोमोन खुमब्रा ओमफ्राय ना बाथोनसो।
मा मा खालामना दं मा खालामना दङ नोंथां दायो।
आंथ' दखानाव दङ आं दखान होयो नालाय आं दखानाव दं।
बोथोरा माबायदि दिनै नोंथां नोंसिरनिथिं
बोथोरा बहुद गोरोंथार दिनै जोङो सान' गोसा ओंखायनो गरम
दा गरमजोंखैबो सान्दुङा न'यथासार
थनाय गोसा थार
ओमफ्राय माइ गायाखै नों
दोनखैजाय नोंथां बोरि माने जायगाया गामाखालिथ' सिगांनि बोसोरावथ' गायोमोन। खन माने दाखलै अखाथि खसे हानाय समाव दैया जादोंमोन आरो एसे ओमफ्रायो सानदुं साननै दुंबाय दैया स्रेम रानलांजोबबाय आरो
औ।
मथामथिबाय
जोंनिजोंबो गायगासिनो दङ जोंहाबो जायस जानसनानै जाय ग न रायगाबा
दैग'ना नोंथां जायगाया
औ जोंना मा जाय फैबा नाजानाय जोंनिबो जानाया ओमफ्राय दा बे माइ गायग्रायो जाया आरो
औ औ औ।
गां साइ दाव
दै आरो जेनेबा आथिं नायफैबाथ' मेसें बायदिसो नुयो। एखखबारे दैयानो थोबसेबो गैया जाम्फैयावबो गैया हाखरावबो। बो गैया जेन'बा फैसाफोरखौहाय खस्थ' मस्थ' खोनालाबाय दा ओमफ्राय गायनो थाखाय दैयानो गैया आरो।
ओं
जायगा
जोंजोंबो बिदि खबांर' खर हाबथाय थाथ' रानथारो थायाादि जानो
माने जों औ जोंखौबो सिगां बोसोरनैसो सिगां माने बयबो गायनो हायोमोन दै माइखौहाय एभेलेबेल ना
ओमफ्राय बे बोसोरनैनि उनावहाय माने हरथादनो मा जाना हो सोर बोथोरा मा उल्था बिबाय
दाथ' आरो दै नांगौ जायोबा खालि बे बरिंजों दिहुननाय बबेबा मेसिन सालायनाय जेनेरेटर बाहायनाय बिदि गोजा औ।
हागुंनि आबाद मा मा जायो नोंसिनाव दा
दा बोरिनियाना दैलावना अ दैलांनि आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जेनेबा माइखौथ' गायनो मोनखायासैनो बिदिनो थारुनफोर गायदों मानसिफ्रा थासुम्लि थारुन बेनिफ्राय आरो फटल बेनिफ्राय मा होनना बुंदों बेखौ दैज्लांनि भिन्दिफोरबो गायदों दै आग'थिया बायदि दिहुनो होननानैहाय बेनिफ्राय बिदिनो गोरान मैगं थाइगं बानलुफोर दंसैयो
औ
आदै दायो बोरि आरो जोंनाव माइ गायनोबो नेदोंमोन ओमफ्राय दा माइ गायनो जानाय नंलाना बोथोरा
औ
उम जालला जाना होबाय आरो इबार
ओं
बेथ' ओजों नोंथांमोनथिं जेन'बा दा गोरान खेथि दङ जानो'
औ गोरान खेथि जोंनावबो दङ मावो जोंहा जोंहाफुरा बिदिनो भिन्दि मैथा
उम
मैथा बांगाल बेफोरखौ मावो आरो फाथो आबाद बेफोर आबादखौ मावो मा होनो सिबिं सबाय बेफोरखौ फोनसै आरो
उम उम उम
मा
माइफ्रा हासार माइफ्रा हासार बाहायो नामा
हा हा
ए माइफोरनि थाखाय हासार बाहायो नामा होनदां
ए हासारा बाहायो ओं गोबोरखि हासार होयो
बेलेग हासार होआ ना
ओहो ओमफ्राय खायसे खायसे माबा होयो दाना इउरिया होयो
औ ओमफ्राय दै जायोब बार' दै जाबाथाय हासार होलायनाङा आरो हायालाय
आ
उम
ओमफ्राय नोंथांमोनजों जायगाफ्रा बिदिनो गोरान ना एसे मेसें बोथोर द माबायदि जायो
दाथ' जेनेबा दैलाङावहाय जानांगौमोन दा गोरानैनो दङ बेनिफ्राय मेसें बोथोराव थ बिदिनो थायो एखेयैनो नोंथां मेसें दैज्लां एखे जाग्रा जाबाय माथो बो
आ आ
उलथां फाथां जाबाय बोथोराव औ बिराद आलदा जाबाय
गोरानबा गोरान अखा हाबानो रानखावजोबो जोंनाबो बे सिस्टिमनो आरो अखा हाबा गिसिबाथाय गिसि ओमफ्राय राखावजोबो बेबायदि
बोलोखौनो नुफेरिया जोंनि बे जायगायावहाय बोसोरनै बारनोसै एबार
उम
फ्राय सेन साग्राफोराबो सेन सानो मैया बोसोरनै जाखाबाय आरोखि नाफोरखौबो मोनजाला बायनानै लाबोनांसिगोन बेनिफ्राय गांजेमाफोरखौथ' मोनस्राखालानो
उम गांजेमाफोरखौ ना खमायलांजोब्बाय ना
औ सिगांथ' माने दुब्लि दुब्लि नायगिरबानो बिदैफ्रानो नायख'नो हालाय लायिमोन आरो
गामनाय सिंखरि नाफ्राबो खमायबावावसो।
बेनिफ्राय जोंना जोंनि जायगानिफ्राय थिन सारि किल'मिटारसो थांबानो आरो दैबो जालायबाय आरो जायगाया बिदि
औ ओ
गायखांबायबो बिसोरनिथिं जाय गोगोम गायबाय दा
आ अखायाबो हानो हागौदां हानै गरमा हरफ्राव अखा हानो हागौ होनदां आं। गरमनि थाखाय
उम खिथु थानो हाखाया आरो।
औ थार्टिसेभेनसिम थांदों दहाय बेलासियाव।
उम
दाबो बहुद गरमैनो दंथ'यो आरो।
औ
सान्दुं अखा अखा हाबाय थाबाबो माने जायगा जायगा दैया रानगुलायदों दै दै बोखोनाया मेचनजों
ओरैनो बेरायहैनो थान्दा थान्दा जायगा दंना गैया नोंसोरनिथिंजाय?
बाय गैयाालाय दङ औ दङ हाजो खाथि नालाय जेन'बा। हाजोआ खाथि जाबाय ओमफ्राय जोंनिफ्राय थिनि दुइ किल'मिटारसो जागोन आरो गोजाना।
आ
जायगाखौ मोनबा आरो बुहुत मोजां सिनारिफोराबो बेरायबाय थाथावथाव। माने साफा साफा
आसे थान्दा दाखायो नामा होनबा?
थान्दायालाय थान्दा खारन बे जोंना एसे दुमब्रांब्रां गोजौ जानायखाय। दैया नागिरा आरो। बिदि जायामोन।
औ
गेजेराव दुमालु बायदों। बिथांां जोंना माबायाव ओरैजाय हाजो गुदियावबो दैया बरा बर थायो। ओरै बारनानैबो बराबर थायो जोंनि गेजेराव दुमालु बायदि गोजौ आरो।
अ
आ माबा मा होनोमोनलाय माइखौ बयबो गायो आरोना नोंथांमोनथि
जों जेन गायो जायहा हा दं गायो जायहा हा गैया बिस्रा गाया बिदिनो खामलाफोर मावो आरो जायहाा गैया बिदिनो औ हा आ दङ मथा मथि पन्द्र' बिस केिजि गाहाम दं सोरनावाबा सोरनावाबा बारा दं।
अ
जायहाा गैजाया बेफोर बागानाव मावो साहा बागानाव।
साफा दुरबा रानबो दंस' जादों नामा? अ सफात बागानाव
आ साहा बागाना जोंनाव इहा दङ। गघरे घरियानो होनजायो बे साहा बागान दं। उम दस बिगा फन्द्र' बिगा बिस बिघा बिदिनो सासे मानसिनाव बिदि दं आरो जनावबा एकस' बिगा गाहाम दं। मालि मालिनाथ' बुरजा बुंनो हाला
आंहादानिबो जायगा आरो ओमबा
नोंसिनिजों गैया सा बागाना
दंबाबो माने जेनेबा दैज्लां सिगांथ' दलहामोन नालाय हाफोरा ओमफ्राय दा सोरबा सोरबा नोंसोरसो जाबाय गायना दोननाया माने जायगाफोरखौ बोरै दै गायोखाय हा सोलाबायनानै गायदों मादो सोरबा सोरबा
जा जा जायोना ओमफ्राय थाइबा लानोफनबो
गायो औ हाजोफ्राव गायसै ना हाजोफ्रावथ' मोजां जेन'बा जोंनाबो ओरै गोजौ जाबाय नालाय ांग्रां ओंखायनो गायो मानसिफोरा नुयो आरो जेन'बा जों गामियावथ' गैया जाहैबाय ओमफाय ओरै खाथि खालाथिं नुयै माथो खानायखौ
औ फिजयाव बेसेबां गाहाम होयो
बे आं मिथिनाया माने खोनानाय बायदिबा सिजोन लायो सिजोन बिदिनो थार्टि ओइट थार्टिनाइन गाहाम थाङो होननाय खोनायो माथो।
अ औ
खम जाबाथाय ओरैनो बिस थाखाफोरल'सो बिदिनो नाय खोनादों खम जाबाथाय एभेलेबेल जाबा आरो
औ।
आदाव जाबाय थायो।
उम
लायैबोथ दाम दसिना आरो
हा हा
बोथोर लायै बोथोर दाम जासिगोन आरो
औ औ बोथोर ननाय बोथोर बेखौ मालाय बे खमायो बे नाल खमबा बाराय बिदि आरो
नोंलाय बेसेबां दामफोरा
ए जोंनियावबो बिदिनो ओरैनो फसिस थाखा बिस थाखा बस थाखा बिदिनो जनावबो
बाय आरोना
औ बिदि
मायबाथ' बारा जायो बे
ओमबा नोंथांं दोनथ'नोसै नामा?